हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ माबोरै दं नोंथाङा?
आं दा मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं?
औ दे होमब्ला जोङो गायनाय फुनायनि सायाव एसे सावराय दोनसै आरोना
औ-औ नोंथां
औ गायनाय फुनाय खौ जोङो माबोरै गायनाय जायो
औ जोङो फारसत आवनो जों खैथा-खैथा फुग्रोना लानाय जायो। ना नोंथां बेनि उनावफ फुग्रोना लानानै जोङो
औ
अब्ला हाया मोनो अब्लाज माइखो गायनाय जायो आरो। औ। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागो
औ। जोंनि दोरोङारि समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आथिखालावबो गोबाङानो गायनाय फु नायखौ ओ मावबोगासिनो। जे दोरोङारि समाव जोंना मोसौजों हाल एवोमोन। ओमफ्राय दानि समावथ जों गोनोखोआरि मुगायाव आगजु बाहायनानैसो हालखौ एवनाय जायो।
औ नंगौ थारैनो।
नाव खोथियाखौ ओ जोंङो माइनिफ्रायनो फोय-फोनाय जायोमोन। माइ फोरोनासो जोंङो खै थिया जायो। खोथियानिफ्राय आरो ओ मा-माइ गायनाय जायो हालेवनानै। मोसौजों हाल एवग्रोबाय एवनानै ओमफ्राय खोथियाखौ फुबाय फुनानै माइखौ गायनाय जायो।
औ नंगौ।
नोंथाङा ओ माइनि मा मा माइ दङ बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा एसे?
जोंनि ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जों रनजित बाहादुर मासुरि आरो बिदिफोरबादिनो बायदि बायदि माइनि नाम दङो आरो नोंथां औ। औ नंगौ नोंथां।
दासिमबो सोलिगासिनो नङा होमबा? बे माइ गसा लानायाव औ माइ गसा लानाय खौ माबोरै लानाय जायो?
औ माइ गस्ला लानायखौथ' जों दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नंगौ माइ गस आ खौथ' जोंना ओ फार्स्ट गायजेननायाव गायजेननायखौनो गसा लानाय होनना बुंनाय जायो बे माइ गाव गसा गायनायाव जोंनि नखरनि आइजोफोरा गायहैनाय जायो सिगांङावनो ओ मोसौ बै माइ ग फिसा लानायाव मोसौखौ ओ दोरोंङारि समावथ मोसौसो एवोमोन नालाय बे मोसौखौ थाव गुबै फुनो आरो लोगोसे थास बिफां गायो गायनानै बे जायगायावनो जाय जायगायाव गस्ला लागोन बे जायगायाव खनायाव दुब्लिनि खनायाव गायनाय जायो थासखौ फार्स्टआवनो ओमफ्राय मोसौ खौ थाव गुबैजों फोननाय जायो बिलिरनाय जायो लोगोसे ओ खै खोथिया जिहेथु खोथिया बेखौ उम बिजौखौ हासनो मोन दा आरो बे खोथियावबो औ खोथियाखौ बो थाव गु बिजों एसे बि लिरनाय जायो बेनि ओमफ्राय जायबा नखरनि आइजो माइ गायनो थांदों बियो गायजेननाय जै आरो बेनो औ
बुंनो हागोन ना जों माइज्लि सोमनाय खैदिन दोननानै बोखांनानै फोनो हायो
औ औ नंगौ जोङो माइलिखौथ सोमनानै दोननाया बिदिनो साननैबा सानथाम दोननाय जायो बे साननै सानथामाव थिखांनानै दोनबाय थिखांनानै दोननानै सानसेबा ओरैनो बोरियाव दोनबाय दोननानै बे गाजाब बेरो गाजा बेरनायखौनो फोनाय जायो आरो औ नंगौ ओ मोसौ हालेवनायाव मोसौ हालेवनायाव मा मा आगजु बाहायनाय जायो ओरै नोंथाङा मिथि गौ नामा
औ मा सा खौ हालेवनायाव ओरैनो जों नांगोल नांगोल बाहायनाय जायो आरो मै बाहायनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां। मा दा माइ गायफेरदोंना गायफेराखै
औ आं माइ गायफेरबायबाय उन्दै समनि बेनिफ्रायनो आथिखालबो गायबोगासिनो। औ।
दाथ दैज्लां बोथोरनि दिन
औ नो नंगौ ओ दा दा आथिखालाव मा गोनोखोआ रि आगजुजों जोङो हाले एवनाय जायो जेनबा
दा दा गोनोखोआरि मु अ
आथिखालावथ हाल औ।
टेक्टरजों हालेवनाय जायो आरोना नो
औ नंगौ औ। उम हा गायनाय फुनायाव थ जोंना हाल जांख्राबो जायो बिदि खोनानो मोनदों मानि गोदोनिफ्रायनो बे सोलिबोगासिनो हालजा जांख्रा बे हाल जांख्राखौ माब्ला खालामनाय जायो।
औ बे हालिजां ख्राखौ जों जेब्लानि खि माइ गायखांनाय सम जायो अब ब्ला बेखौ हालिजां ख्राखौ बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ उम हाल जांख्रायाव औ।
औ दे बुंग्रोनाय।
हाल जांख्रा ख्रायाव मा मा खालामनाय जायो ओरैनो।
जों हालि जांख्रियाव ओरैनो दब्लायसे बा दब्लायनै दोननानै बेखौ जमा लोगो नांनानै हालि जांख्रा बानायनाय जायो आरो बेयाव जों मोनसे लावखार जानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो हाब्रु फुनलायनाय मोनसे नियम दङो बेफोरखौनो जों फालिनानै हालि जें जांख्रा बानायनाय जायो आरो
औ नंगौ हाल जांख्रा माइ गायखांनानै ओ जोङो दुब्लिनिफ्राय माइनाव लानानै फैयो नखराव ना जोंनि आइजो नखरनि जाय आइजो दङ गाहाय आइजो बिसोरो माइ खौ ओ खनासे मोनथाम नखर बानायनानै गायो बाख्रि होननानै बुङो बेखौ बे बाख्रिखौ गायखांनानै माइखौ एसे नआव माइनाव लानानै फै
औ नंगौ थारैनो
औ औ
नोंथाङा दा मा मा बायदि माइ गायो मा मा नाम एफोरखौ बुंनो हागोन ना
औ नंगौ आङो दासिम माइखौ नुबोनो मोनदों गायबोनो मोनदों रन जित गायनो मोन्दों लोगोसे मासुरि लोगोसे ओ बाहादुर गायनो मोनदों आरो माइब्रा गायनो मोन्दों जोसा गायनो मोनदों ओ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बे माइब्राजों मा खालामनाय जायो माइब्रा माइरंजों माइजों
जों बे माइफ्रा माइ जों जोङो फिथा बानायनाय जायो आरोनो मानोना बे माइब्राया आथा आथा दङ बेखायनो जों फिथा बानायनाय जायो आरो
औ नोंगौ माइब्रा माइरंनिफ्रायनो जोङो फिथा बानायनाय जायोना
औ नंगौ ओरैनो माइब्रानिफ्राय मा मा फिथा बानायनाय जा
औ माइब्रानिफ्रा माइब्रा माइरंनिफ्रायथ जोङो बिदिनो ओ थावनि फिथा होननानै बुङो जेखौ जोङो बरआव सिथाव होननानै बुङो सिथाव फिथाबो बानायनाय जायो ओमफ्राय जोङो एन्थाब बानायनाय जायो जाय गोलाव गोलाव बे फिथाखौ एसे गोरानै बानायनाय जायो बेखौ बानायो औ नंगौ आरो बि बिदिनो जोङो माइब्रा माइरंखौ हमनानैबो जानो हायो
औ नंगौ
नंगौ
औ
दिनो खोथिया फोनायाव माबाफोर नेम दङ नामा नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ खैथा फोनायाव जों बिदिनो हालेवनानै लाग्रोब ग्रोनानै बिनि उनाव बे माइज्लि जिब होनब्ला माय बिखौ बोखांनानै जोङो खो थालिर बिलाइ एबा थास बिलाइजों जों खोबनानै दोनो
औ नंगौ
जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला जों दुब्लियाव लांनानै हालेवनाय जायगायाव सारना हैनानै फोनाय जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा नोंथांमोननिथिं मा मा बायदि रोखोमै खै
बेनो औ औ आङो खोनायासै एसे बुंफिन फिननाय
नोंथांमोननिथिं मा रोखोमै खोथियाखौ फैयो एसे
औ औ जोंनिथिं ओ खोथियाखौ बिदिनो सोमनानै दोनग्रोबाय सोमनानै सानसे बा साननै दोनबाय दोननानै जेब्ला गाजा अरगोन बोरियाव बोखांनानै दोनबाय सानसे हरसे। जेब्ला गाजा बेरगोन बेखौ खौ दुब्लियावहाय हालेवग्रोनानै लाग्रोयो जों बिदिनो। एवनानै खोथियाखौ फोनाय जायो। खोथियाखौ फोनायनि सि। सिगां एसे नेम दङ आसार खान्थि गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि समनिफ्राय।
औ नंगौ
बे नेमखान्थिया ओ जोंनि जायबा नखरनि ओ हौवा मानसि जे बिफाबा सोरबा बा आबौमोन जानाय बिसोरो दुब्लियाव एसे फुजा होयो। होनानै नखरावबो दो दोस्रां स्र खालामो गुुलिस्रनानै बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय माबा खालामो ओ ओंखाम ओंख्रि गोथारै सङो संनानै नआव एसे फुजा होयो। फुजा होनायनि उनावसो माइखौ फोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां दा नोंथांजों रायज्लाय रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां आसा खालामो उनावबो नोंथांजों गुवारै सावरायनो मोन होननानै दा जोंना समाबो जाबाय दोनथनोसै नामा नोंथां
दे होमबा दे